हेल' औ खोना हाबायना
औ खोनादों
जोबोद मोजां खोनाफैदों नोंथांनिखौ मेमबारा
औ
अब्ला जों आयदायाव थाबैनो थांनि नङा होमबा
उम दे
आङो जोङो आयदाया माबाखौनो लागोन आबादारि आबाद मावनानै सासे सुबुङा जिउआव आथिखालाव थांनानै थानो हागोन ना हाया एसे मदार्न टाइपआव रायलायनि
नंगौ
ओ ओम आदसा नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव ओ बावैसो सिगां नोंथाङा दि फोरमायहरदों आबाद थुरमुस आरो मोनसेया मा होनदोंमोन जोंहा
ओ जुखाम
खाम बेबायदि माने बेबायदि आबादखौ मावगासिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव
नंगौ
दा माइ गायनाय बोथोर नङा होमबा दा माइ गायनाय बोथोर गोबां आबादारिफोरा दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय लाहार फाहार हालेवगासिनो जाय खोथिया जोथोन लागासिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबाद मावनानै आबादारिफोरा बेसेबां ओ बेसेनाव फाननो हायो माइनि माइखौ महनसेयाव बेसेबां बेसेन आरो आथिखालाव माइ फाननानै बा माइ आबाद मावनानै सासे आबादारिया जिउआव जाफुंसार जानो ओ हादोंना हायाखै नोंथांनि नोजोर नोजोरजों सुंद'यै फोरमायनो हागोन
औ नंगौ ओ जोङो गोबांओ दैज्लां बोथोरावथ' ओ जोंनि मानसिफ्रा बांसिन ओ माइखौनो गायो जेरै औ बे माइ गायनानैनो नाथाय आथिखालाव मोनसे ओ माने जेंना जाय दै दैनि जेंना जायो गोबां
औ
लोगोसे जोंहा ओ दै ओ लोगोसे हासार जोङो माखासे होनानै हासारबो बाहायनांगौ जायो जों बैफोर हासारखौ खौ बाहायाब्ला जोङो नांगौ बिबांनि ओ फस सलखौ फिथाइखौ जों मोननो हाया ओ लोगोसे आरो ओ बायदिसिना गोदान गोदान ओ आबादफोरावबो माने बे बेराम ओ एम्फौफोर माने जानो हमो आरो बेफोरनि थाखायबो जोङो माखासे जे रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनांगौ जायो थिग बेबायदिनो बैफोरनि जाहोनावबो जोङो फिथाइखौ माने नांगौबायदि मोननाया जे मोनहैया औ नोंगौ खस्थ' जाहोयो आरो ओ ओमफाय बै आबादखौनो ओ मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेसेन बिनि बेसेनखौ होनोब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव ओ द'जौ बा स्नि स्निजौ ओ ला द'जौनिफ्राय लानानै ओ स्निजौ दाइनजौसिमहालागै जोङो सम लानानै सम माने बारायनाय आरो खमायनाय ओ बेख खौ नुयो आरो बे बे मोननैनि गेजेराव थायो आरो दामा बेसेना औ बेबायदिनो नाथाय जोङो आंनि नोजोराव ओ बै माइ आबाद मावनानैल' जोङो गोबां ओ रां खामायगोन बा खामायनो हागोन बियो माने जाथाव नङा आरो माने माइ आबादाव जोंहा बांद्राय मुलाम्फा गैया
नंगौ
औ बिनि अनगायैबो ओ जोङो ओ बाखि ओ बोरिनि आबादफोर जेरै ओ दहाय बुंलांनाय थरमस ओ औ
बेखौ जोङो जुदि मावोबा लोगोसे जोङो बायदिसिना मैगंफोरखौबो मावोबा जोङो नाथाय ओ जों रां गोबां खामायनो
हानाय हानायनि लामाखौ
औ हा हानायनि लामाया दङ
नोंगौ
बेखौ सानो आरो आङो उम नोंथांनि नोजोराव एसे फोरमायदो
नोंगौ दा नोंथाङा बावैसो से सिगां नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे मावनाय आबादफोरखौ फोरमायबाय थिग बेबायदिनो ओ जोंनि आथिखालनि आबादारिफोरा माखासे गोदान टेक्न'ल'जिजों आबाद मावनो सोलोंबाय नङा होमबा नोंथां सिगां समाव जोङो आबाद खौ फ्राय ओ मोसौजों हालौवोमोन नाथाय जों सम आरो टेक्न'लजिनि दावगानायाव बेखौ जों हमथानानै लाखिनो हायासै मानो होनोब्ला जोंना समनि आं खाल आरो बोथोरनि माखासे ओ बोथोरखौसो नांगौ जायो गोबां माखासे आबादानो गावनि टाइमाव गाव मावाब्ला मानि फसलखौ जों नांगौ रोखोमनि मोननो हाया थिग आथिखालाव जोङो ओ आबादारि जिउआव जुदि जाफुंसार जानोब्ला मोनसेल' आबाद मावनानै जोङो जाफुंसार जानो हानाय नङा नोङा होनबा नोंथां
नोंगौ
माल्टिपोल क्रप्सखौ जोङो जेब्लायबो टारगेट खालामनांगोन मानो होनोबा जोङो ओ जि बिगा हायावनो गोबां आबाद दिहुननांगौब्ला ओ खावसेयाव मडान मदानाव आरोना नोंथां मदाना जुदि साब सोर जानोबा ओ माखासे ओ बोरि हाखौ जोङो गिबियै मा खालाम नांगोन गयनि बागान बा माखासे जाग्रा फिथाइनि फिफां गायनानै लानांगोन आरो माखा से एसे दैब' थानाय जायगाफोराव जोङो साखाथियावनो नानि फुख्रिबो खालामनो हायो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो माखासे दलाहां आरो दै मोनबाय थानाय जायगाफोरखौ जोङो माइ गायनो थाखाय बा बोथोरनि मैगं मावनो थाखाय जोङो ओ रेडि खालामनो हायो दा बिदि जोङो स्पेसिफिक मोनसे सिस्टेमेटिक जुदि जायगाखौ जों साजायनानै लायो अब्ला जोङो खामानि माव नो थाखाय जा सुबिदा जायो आरो जायगानि आंखाल जाया दा आथिखालाव आंनि मिनथि नायाव नोंथां आबादखौ ओरैबायदि मावनांगौ माने जोंनि मानसिफोरा बे बेखौ जों जायफोर मावो बिसोर मिथिगौ आरो जायफोर ओ मदार्ननि माखासे गोदान गोदान ट्रेनिंखौ जेनेबा सेन्ट्रेल स्किम बा स्टेट स्किमनिफ्राय माखासे ट्रेनिं फैयो बेफोरबायदि किम खौ जुदि जों आजावनो हायो सासे आबादारिया अब्ला बेनि थाखाय गोबां मुलाम्फा मानो होनोबा आजिखालि ओ बे मोनसे ओ आबादारिफोरनि थाखाय मिथिनो जोबोद गोनां नोंथां नैबेनो जाहैबाय मोनसे हारिनि माबाखौ बिफां बा मैगंफोरखौ हमनानै ला सबायबिमा आथिखालाव सबायबिमा बहल जिंखा बेफोरबायदिखौ बोसोरथामल' मोनसे जायगायाव गायनांगौ बिनि उनाव जोङो जायगाखौ खौ सोलायनांगौ बे बे जायगायाव बहल जिंखा बोसोरथाम गायखांबायबा फैगोन बोसोराव बे जायगायाव भिन्दि जेरै नोंथाङा बुंदों जुखाम जेरै थारुन जोगोनार बेफोरबायदिखौ जों लानानै फैनांगोन आरो अब्ला जोङो माल्टिपोल क्रपिं महरै बेनि हासारा बेनि गोनां जानाय मुवाफोरा बै जायगायाव थालांगोन आरो दा बे मोनसे जायगायावनो मोनसे बिफांखौनो मोनसे ओ मोनसे जाग्रा मैगंखौनो गायबाय थायोबा बेहाय जोङो नांगौ रोखोमनि प्रदाक्सनखौ मोननो हानाय नङा आरो बेहाय जों हाजार रासायनारिक माखासे ओ हासारफोरखौ बाहायबाबो मुलिफोरखौ एम्फौ बानो हायैफोरनि मुलिफोरखौ बाहायबाबो दा बे जोंनि थाखाय गोनां दा थिग बेबायदिनो आथिखालाव ओं जोंनि ओनसोलाव गोबां जोंनि आबादारिफोरा मालसिं पेपार बाहायनानै आबाद मावदों नोंथाङा नुदों जानांगौ औ दा मालसिं पेपार आबाद मालसिं पेपार होनानै आबाद मावनायाबो जोंनि थाखाय ओ नेक्स्ट लेभेलनि मोनसे ओ आबादारिफोरनि थाखाय ओ मोजां सुबिदा मानो होनोबा जोङो हायाव डाइरेक्ट ओ खुबैयोब्ला गोबां हा-हाग्रा गाज्रि हाग्रा रज'यो जाय बिफांखौ जों जोथोन लानांगौ बे फिफांखौ जोंनो जोथोन लानो हाया नाथाय मालसिं पेपार होयोबा बेफोरनि ओ हाग्रा आरिफोरा साग्लोबनो हाया जाय बिफांखौ गायदों बे बिफाङाल' देरनो सुबिदा मोनो
नंगौ
बिनि बेखायनो जोङो बेबायदि माखासे मडार्न ओ मदार्न आगजुफोरखौ जोङो बेसादफोरखौ जों बुथुमनानै आबादारिफोरा मावोब्ला आथिखालाव आबाद मावनानैबो सासे सुबुङा थांनानै था थानायनि राहाखौ लानो हायो आरो जेरै आं एसे आवगायाव बुंदों मोनसे जि बिघा हा फ्लदखौ साखाथियाव हा गोजौआव बागान दलहा हायाव फुख्रि साखाथियाव एसे मोजां हायाव माइ गायनायनि थाखाय जुखाम जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव गायो तुरमुस बेबायदि मोनसे स्पेसिफिक जायगा खालामनानै लायो बानो जोङो आबादारिफोर बिथांमोनहाबो गावनि जिउखौ सासे आबादारिया ओ सासे साख्रिआवला सुबुङा आलो गोजोन संसार जादों जोंनि मानसिफोराबो बेबायदि संसारखौ जानो हागोन आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों मानो होनोब्ला दा बे समाव जोंनियाव सुबुं अनजिमाया गोबां बारायबाय दा जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा खम जानानै दं बेनिखायनो जोंनि भारत सरकाराबो माखासे आबादारिफोरनो सुबिदा बेफोरबायदिखौ होयो आरो जेरै पि एम किसान बेफोराव जोङो मोननो हायो ओ दानफायै थामरोजा रां बेहाय बेगर बायनो हासार बायनो थाखाय जोङो ओ गभनमेन्टआ सुबिदा होयो बेबायदिनो गोबां स्किम दङ नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
नोंगौ औ
आंनि नुनायाव बेबायदि जुदि मावोब्ला आथिखालाव थांनानै थानो हानायनि राहाखौ नुहुरो आरो लोगोसे बिथांमोननि ओनसोलाव थालिर आबाद मावगोन ना मावा?
औ ओ नोंगौ ओ मावो ओ जोंनि ओनसोलाव माने माखासेफोरखौ जों थालिरनि आबादखौ मावनायखौबो नुनो मोनो ओमफाय अ बिनि ओ आं माने बिनि मुलामफा बा बिनि आद बफोरखौ नाथाय आं माने दासिमबो मिथिना मोनाखै आरो मोजाङै ओ नंगौ नाथाय जोङो ओनसोलाव गोबां ओ थालिर आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनदों
नंगौ थालिर आबादाबो जोंनि थाखाय जोबोद ओ मोनसे मुलामफा गोनां ओ आबाद बुंनो हायो जेराव जोङो बेखौ ओ सर्ट डउरेसन सर्ट डउरेसनबो बुंनो हाया माने मिडियाम होननांगोन आरोना जोङो बेखौ बिनि स्नि दाननि गेजेराव जोङो मोननो हायो गायजेननायनिफ्राय फिथाइ मोनजासिमाव दा बेबायदि आबादखौबो गुवार बिबां बा गोबां बिबांनि जुदि लार्ज स्केलाव खालामोबा बेजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै आंनि एगजामपोलाव जोंनि बिजिनि हालामनि फानबारि ओनसोलाव गोबां बिबांनि बेबायदि मालफक थालिरखौ गायनानै गोबां आबादारिफोरा जाफुंसार जानो हादों बेैसोर खमैबो मोनसे थालिर बिदाङावनो ब्रैजौ हाइस्टआव बाजौ आरो गाहायथाराव थामजौनि दांसेयाव फाननो हायो
औ
थाइसे फिथाइयावनो थाइनै गाहामबो गोग्लैयो माब्लाबा समाव गोथाङाव
थां बिदिबाथ' गोबां मुलामफा दं
गोबां मुलामफा आरो फोमोननानै फानोबा नों थां ओ जोंनि ओनसोलाव दाबो मालफग थालिरा थाइसे फिथाइयाव थाइबा बेसेननि ओ मुइल' दं आरो
औ